औ नोंथां हेल'। औ नोंथाङा खोनादों ना ओ नोंथांनि। सिगाङाव आं दा गोदोनि आरो। दानि जिउ खुंनायाव। राहानि। आयदानि सायाव बुंनो सा। न्दों। बुंनो हागोन।
औ हागोन दे नोंथां।
ओ गोदोनि आरो दानि जिउ खुंनाय राहायाव बुंनो थाङोबा जों गोबां फाराग। जाबोनायखौ नुनो मोन्दों एबा भाराखौ जों नुनो मोनदों। गोदोनि दिनाव जोङो। न' बां लुनानै थानो रोङामोन। मोजाङै जानो रोङामोन। बेफोरबायदिखौथ' नों थाबो मिथि। थाब। बो जानांगौ गोदोनि समाव। ओ गावखौ फोथांनानै ला गावखौ एबा गावसिनि न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों बांसिनानो मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनोमोन। मैहुरनि। गेजेरजोंनो बिसि। बिनि जिउआ सोलियोमोन। बुंनो थाङोबा बेफो। बेफोरबायदि एसेबां आबादफोर मावनायनि बिसिनाव जेबो गियान गैयामोन। आरो बिसोरो। न'फोरबो लुना लानो रोङियाव बिसोरो दंफां एबा दन्दरफोराव हाबनानै थानायखौ जों नुनो मोनोमोन। बिनिफ्राय समलायै सम सम लानानै एसे समाज जौगाबोनायजों बिसिनि एसे-एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरबायदि बिदिनो समनि खारथाइजों बिसोरो एसे गियाननि जाबोनायजों गावसिनि साब सिखोन थानो रोंनाय जों आरो गावसिनि न' बां फोरखौ इसोरो एसे लुना लानो रोंदों। जेरैबायदि बिसोरो ओ औवाजों राइदेंजों एबा नाराफोरजों थुरिफोरजों न' लुनायखौनो जों नुनो मोनदों नंगौना नोंथां बेफोरबायदिनो आरो बिदिनो फिसा फिला न' लुनानै थाबोनानै आबादनि फारसेबो बिसोरो उनाव साननाय गियाना बिसिनाव फैदों। बेफोरबायदि जिस सोरो माइनि आबाद मावनायजों लोगोसे बेलेग आबादखौबो मावनानै बिसोरो ओ जानायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै बेबायदि बिसोरो गोदोनि समाव ओ मैहुर खालामोमोन मैहुरनि सोलाय दा बिसोरो गावबागाव न'फोरानो दाउ अमा बोरमाफोर फिसिनायखौ नुनो मोनदों। बेफोरबायदि फिनायजों बिसो सोरो गावसिनि जिउआव नांगौ बुस्थुखौ सुफुंनानै लानाय खौ जों आथिखाल मुगायाव दाना नुनो मोनो।
औ।
रो आथिखालनि मुगायाव बुंनो थांब्ला गोनोखो मुगा होननानै जों बुंनो हायो। गोबां बुस स्थुफोरानो जोंनि ओ गोनोखोफोरनि साग्लोबनायाव बांसिन जौगानायखौ जों नुनो मोनो। बुंनो थांबा आथिखालनि जों आरो गोदोनि न' लुनायजों बुंनो थांबा जों गोबां फारागखौ नुनो मोनो गोदोनि समाव जों औवा रायदें ए थुरि एफोरबायदि नाराफोरजों जों लुनायखौ नुनो मोनोमोन आरो हाजों जोङो लिरनाय आथिखालाव रावबो बेफोरबायदिया दङ थेवबाबो बिनिसाय बांसिनानो ओ दा न' लुनायफोरा सोलायबोनो हमदों इथा-इथा बाला सिमेट रद एफोरबायदि थिं होनानै जों दा न' लुनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब ब्लाबो बेफोरबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि जोंनियाव जानो रोंनाय निब रोंबोदों आ गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि जानायफोराव बुंनो थाङोबा बांसिनानो सावनानै जायोमोन मेनानै जायोमोन। ओ खारैफोरखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनोमोन गोदोनि समाव थ' बेफोरबायदि थावखौजों बाहायनाय खौ नुनो मोनामोन ओ आथिखालावथ' बुंनो थांबा थाव मस्ल स्ला मस्लिजोंनो जोंनि ओंख्रि संनाया जाफुङो होननानै जों बुंनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो स सम लानानै जों खारैफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो मानो होनब्ला ओ खारैया जोंनि थाखाय जोंनि देहाखौ मोजां खामो जायनि थाख खाय बे खारैखौ जों आथिखालाव दासिमबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबाना खारैया जोंनि उदैनि गेस जानाय एबा माबेबा बायदि बाय दि खहाफोरखौ जानाय जानो ओ थाव जानायनि जानायफोरखौ बेखारिया मोजां खालामनानै होयो होननानै जों मिथियो। जायनि थाखाय जों सम लानानै बेफोरबायदि खारै ओंख्रिखौबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो गोदोनि समाव बेफोरबायदि गारि मथरनि जेबो गैयामोन। अबावबा थांनांगौ समावबो जोङो गोजान लामा थाबायनानै हान्थिनानै थांनांगौखौ जोङो नुनो मोनोमोन फ आरो फरायस सालिनि बेलायाव जों बुंनो थाङोबा गोबां मानसिफोरानो सोलोंथाइखौ जों लानो लानायखौ नुनो मोनामोन नंगौ ना नोंथां? जेरैबायदि फरायसालिया ओ बुंनो थांबा फरायसालिया गोदोनि दिनाव एसेबां जोंनियाव ओ गैयामोन जा जेद दानि मुगायाव जेरैबायदि जोंनाव गोबां फरायसालि दङ गोदोनि मुगायाव बेफोरबायदि गैयामोन मानो होन बाना फरायस सालिया जोंनियाव बाराद्राय गैयिनि थाखायनो गोदोनि समाव बाराद्राय बांसिन सुबुंफोरानो जाम्बा जाम्बि जानांगौ जायोमोन। मानो होमबाना बिसोर एफ फा गोजाना लागै बिसोर सोलोंथाइ लानो थाङामोन। जायनि थाखाय बिसो सोरो न'आवनो गावस नि जा एसे हा हु दङ बेफोरानो मावनानै थायोमोन जायनि थाखाय बिसोरो बाराद्राय एसेबां गियानिबो नङामोन आरो एसेबां बिसनाव ओ बुजिनो हानाय गोहो गैयामोन बिसोरो जा एसे बुजियो बेफोरबायदिजोंनो जिउ खुंबोदोंमोन। नाथाय आथिखालाव गोबां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गावसिनि रोंगौथिखौ देखायनानै गावनि जा साहस गावनि जा ओ गावनि टेलेन्ट बेफोरबायदिखौ देखायनानै समाज आव मुं खामायनो नाम मुं मोनदों आरो गावनि सिनायथिखौ होनो हादों नङा जानांगौ ओ आरो बेफोरबायदिनो गावनि रोंनायजों आरो समाजनि बाख्नायनाय मोननायजों फोरोंगिरिफोरनि अननाय मोननायजों गावखौ बांसिन गोग्गानाय आरो गावखौ मोजां आखलर दाना लानो हादों सोलों थायनि गेजेरजों आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ गोदोनि मुगायाव जेरैबायदि बेफोरबायदि साइकेल गारि मथर गैया होननानै आङो दानि बुंदोंमोन ओ दानि मु गाफोराव जोङो बांसिनानो गारि मथरफोरखौो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो मानो होनबाना जोङो बबावबा थांनो थाखाय जोङो गोख्रै थांनानै फैनो हायो आरो माबेबा मोनसे बुस्थुबो खो जों गो गोख्रै गोख्रैनो थाब थाबनो लाबोनानै लाफैनो हायो आरो बेफोरबायदिनो ओ बिसनि थानाय बाथ्रा बुङोबा दानि मुगायाव थानाय थानाय जायगाफोरा जोबोद मोजाङैनो जान बोनो हमदों गोदोनि जोङो हाग्रा बंग्राफोरावसो न' लुबाबो जोंनि खाथि खाथि हाग्रा बंग्रा थानायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन जायनि थाखाय जोंनि खाथि खाथि जोबोद जुनारफोरखौ जों थानायखौ जों मिथिनो मोनो जेरैबायदि सिततागुर माने सेल बेफोरखौथ' मिथिखायो आरो बिनिफ्राय मैदेरफोर ओंखारनाय लख्रा इफोरबायदि ओंखारनायफोरखौ जोङो जिबौफोर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो मिथिनो हायो मानो होनोमबाना जोंनि न' खाथि न' खाथि बांसिनानो हाग्राफोरजों दुंजोबनाय जायोमोन गोजौ गोजौ बिफां गोजौ गोजौ हाग ब्रास इफोरनि गेजेरावसो गा गोदोनि दिनाव थानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव दा गोबां सोलाय बोदों जोंनि न खाथिफोरनि ओ हाग्रा बंग्रा फोरा जोङो साफा साफा खालामो आरो बेजों लोगोसे बारिफोर जा जोंनि न' अनसिंजाय बारि थायो बे बारिफोरखौबो जोङो साफा खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो बांसिनानो जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय एसे गोजानाव थानानै मोजांसिन जायगायाव जों थानायखौ नुनो मोनो आरो जोबोद साब सिखोनै थानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा आरो बेफोरबायदि जोंनि बेफोरबायदि गामियारिफोरनि थानाय आरो दानि मुगानि थानायफोरनि बागै एसे फोरमायथिनो हागोन
औ हागोन थारैनो नोंथां ओ गा गासैबो बाथ्राखौथ' नोंथाङानो फोरमायना होजोबखाबाय ओ दा आङो गुसुङै फोरमायना होननो सानदों एसे गोदोनि जुगावथ' बिदि संसार जानाय एबा जिउ खुंनाया जोबोद खस्थ'मोन बुंनो थाङोबा खस्थ' बुंनांसिगोन जे नोंथां औ गोदो जोङो औ बिदि माबा मोनसे जानो थाखाय जोंहा आबाद मावनो रोङामोन मैगं थाइगं बिदि हाग्रानि मैहुर हाग्रानिफ्राय मैहुर खालामनानै जों जायोमोन अर फोजोंनो रोङामोन औ अरा जोंहा अनथाइजों अनथाइ देजाबलायनानै दैमायाव अनथाइजों अनथाइ अनथाइ गोलैना अनथाइजों अनथाइ देजाबलायनानै अरा जोंहा सोमजिदोंमोन ओम बिनिफ्राय जोङो अरखौ फोजोंनो रोंदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो।
आं सोंदोरे या मा खबर होननानै औ औ
न' लुनानै थानायबो बिदि न' लुनानै थानोबो बिदि रोङामोन लासै लासै ओ दा गासै गासैखौबो रोंबोजोबबाय बिदिनो गोदोनि याव जेबो साननाय हनाय गैयामोन बेफोरखौ नोंथाङानो फोरमायजोबबाय। ओ आं दा गुसुङै फोरमायबावनोसै गोदोनि सुबुंफोरा बिदि जों दा माइ माइ एबा माइरं ओंखाम जायो बे बिदि माइ आबादखौ मावनाय जेबो ओ रोंगौथि गैयामोन। नाथाय दा ओ दानि सुबुंफोरा बेफोरखौ सहसैनो एबा गोरलैयैनो मावना जायो लायो। ओ गोदोनि सुबुं फोरा एबा ओ दंफांनि बिगुरजों सि एबा ड्रेस ड्रेस गानोमोन ड्रेस दा नाथाय दा ओ हाथाय बाजाराव जों बायनानै मोनो। बिदिनो गोदो औ गोदो जोबोद बिदि बेबायदि मोननाया गोब्राबमोन नाथाय दा गा-गासैबो गोरलै जाजोबबाय नोंथां। गोदोनि न'आ जोंहा थोरिनि जायोमोन हाग्रा बंग्राजों लुनाय नाय पाका न लुनानै थायो नोंथाङा दहाय बुं दोंदि ओ गोदो खारैखौ बांसिन बाहाय नोंगौ नोंथां गोदो जेबो बि दि थावनि बिदि दिहुननाय जेबो राहा गैयामोन। बेनिखायनो खारै बाहायो। खारैया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां ओ खारैखौ जोङो थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो
नोंगौ
औ नोंथां ओ खारैजों जोङो गोबां ओंख्रि जायो
औ
औ गोदोनि सुबुंफोरा जेरै थायोमोन देलायनो देलायनो रोङामोन साखोन सिखोन थानो रोङामोन नाथाय दा गाैबो साखोन सिखोन खोन्थानो रोंजोबगौ
औ नंगौ
दानि सुबुंफोरा देलायनायनि अनगायै गोबां ओ गावखौनो मदार्न खालामो मेकाप बायदि फो होननानै गाव खौनो मदार्न खालामो बिदिनो गोदो जेरै दंफांनि बिगुरखौ जोङो गानना थायोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा ओ बर' गाव गावबागाव गावबागाव हारिनि सि दोङो जेरै बर'आ दखना बिदिनो एसामिसफोरा सारि बेफोरबायदि गाननानै थायो औ नोंथां आंनि बुंनायखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथां
औ औ औ होमबालाय दिनैनि बे आयदिया आय आयदा नि सायाव जा नोंनि एसेबां जाय एसे रोंगौथि मोन नोंथांसिम आंनि फारसे साबायखर जासिनाय थाबाय ओ दा होनबा बेसिनियावनो। दोननाय जाबाय गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथाङा।